औ नोंथाङा आंनि भइसखौ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङाबो खोनादों ना आंनि खौ?
औ खोनादों नोंथां
औ
आं नोंथांनिसिम मोनसे आयदा लानानै कल खालामदोंमोन
औ आसा
ओ बेनो जाहैबाय जोंनि आबहावानि सोमोन्दै लानानै आङो नोंथांसिम कल खालामदोंमोन
औ
जोंनाथ' दा आबहावाया माने आबहावानि थासारिया बिराद गाज्रि जाना दंना दायो
औ
ओमफ्राय बेनि जाहोन आरो बेनि दायनिगिरि बेखौ नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा
औ दा आबहावा होननानै बुं बेखौ जोंनि सोरगिदिं जि दं जि जेनेबा जोंखौ एफेक्ट खालामो जेरै बार दै ओ सान बेफोरनो आरो बेनो बेफोरखोनो जयै आबहावा जेरै ओ जिउ गोनां जिउ गैयैनि जन मोननैनि रिलिशनसिपखौनो होननानै बुङो बेनिफ्राय औ जिउ गोनां जिउ गोयि दं नालाय बेयाव जिउ गोनां होननानै बुङोब्ला जोंनि सुबुं मानसिफोर ओ गासिबो फिसानिफ्राय लानानै गिदिरसिम जायहा जिउ दं बिफां लाइफां जिब जुनार ओ दावउमा दाउसा बेफोर गासैखौबो ओ जिउ गोनां जिबिफोर बुंजायो। बुंनाय जायो आरो औ ओमफ्रायो जेनेबा जिउ गैयै होनानै बुङोब्ला बार दै ओ बेनिफ्राय हा आरो ओ सानलाइट
औ-औ
ओमफ्राय दा जोंना आबहावा खहा जानायनि जाहोनफोरा जाबाय ओ मानसिखौनो बुंजायो आरो मानसियानो गसिबनिबो जाहोन जेनेबा आब ओ आबहावाया खहा जानायनि मानसियानो गाहाय जाहोन आरो। आबहावाखौ जेरै मानसिफोरा जोंथ' बयबो मिथिखायो आनोखि जोङो बिफां लाइफां गैयाब्ला जोङो थांनानै थानो हानाय नङा मानोना बिफां लाइफाङासो जोंनो अक्सिजेन होयो औ बिफां लाइफांनि दारैसो जोङो ओ अखा बांखा मोनो जेनेबा ओ आरो हा हाफोरावबो हासारफोरा जोङो बिफां लाइफां थानायनि थाखायसो मोनो उम ओमफ्राय जोङो नुनो मोनोखि जोङो बिफां लाइफांखौ दानफायो ओमफ्राय बिनिफ्राय दानफायनानै गोबां न' बां लुयो इन्डासट्रिस फोर बानायो आरो ओ दा इफोरो जोंनि खहा लाबोयो आरो। जेरै जोङो मोनसे जायगानि बिफां लाइफांखौ दानफायनानै बेयाव जोङो न' बां लुबाय न' बां लुयै लुयैनो जेन'बा डेभेलप जायै जायै ओ सिटि इफोर टाउन टाउननिफ्राय आरो सिटि जाबोनो हमबाय ओ गारि मथर खारनायफ्राबो बारा जाबोनो हमबाय ओमफ्राय इनडास त्रिस फोराबो बांबोनो हमबाय गारि म थरनिफ्राय ओ उखुन्दै ओंखारनाय फोरा जोंनि बारहावा खौ गुबुंले खालामनो हमबाय बारखौबो गुबुंले खालामनो हमबाय ओ नयस पलुसनबो जायो। जेरै ओ साउन‌ बाराद्राय साउन जायोब्ला जेरै सिगांथ' खोनानो मोनखायो बिराद गारिफोरनि बेफोरो ओ
साउन पलुशन औ
बिनिफ्राय ओ बिनि दायाव हाफोरावबो जेनेबा इन्डासट्रिसफोरा बिराद गाज्रि गोहोम खोख्लैयो आरो जेरै हाफोराव ओ जेनेबा इन्डासट्रिसफोरानि दैफोराव गार नानै होयोब्ला ओ आरो जेनेबा गारना दोनोब्ला बेफोरथ' बिसगोनां बुस्थुना इन्डासट्रिसफोरानिफ्राय ओंखारनायफ्रा बेयो जेन बियो जोंनि हाफोराव थायोब्ला बि जोंनि बियो गोबां ख'हा खालामो दै फोराबो बुस्थु जिउ गोनां ओ फोरा
औ हेल'
ओ गोबां नुनो मोननि माइक्र' अर्गेनिजोमफोर सलब
औ औ
दा बे माने दैफोरनिफ्राय आरो ओ हाफोराव बि बुस्थुफोर थायोब्ला जेनेबा माबाफ्रा बिफांफोरा गोरा थैजों ओ आरोबाव
हेलौ हेलौ नोंथां
दानफायहोदों
औ
इनदासबो ओ नाङि नङा नांगौआनोखा ओ होमब्लाबो जोङो इखौ एसे कन्ट्रलाव लाखिनो ट्राय खालामनांगौ आरो जेनेबा बिफां लाइफांखौ दानफायोब्लाबो नोङो ओ गोदान बिफां लाइफां गायनांगौ। औ आरोबाव ओ गारि मटर सालायनायखौबोथ' जोङो बन्द' खालामनानै दोननो हाखाया थेवब्लाबो जोङो एसे खमायनो ट्राय खालामनांगौ आरो औ बिनिफ्राय नोंथाङाबो एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
उम
माने ओ जोङो गावखोनो दसिग्रोना लानांगोन आरोना आबहावा गुबुंले जानायखौ।
माने बे खौ जों गावखोनो ब्लेम खालामनानै लानांगोन मानोना जोंसो दायनिगिरिया। माने
उम
जों माने गावबा गावनो माने ओ सानग्रोनो रोंनांगोन आरो जे मादि खालामबाथाय आबहावाखौ जोङो मोजां खालाम लाबोफिननो हागोन माने गाज्रिनिफ्राय। दा नोंथाङा मेरला बाथ्रा बुंलांबायखि ओ इन्डास्ट्रिस गायसननायनि थाखाय आरो गारि मटर सालायनाय इन्डास स्ट्रि वेस्ट बिदिनि थाखाय जादों होननानै दा बिफोर नंगौ औ ओमफ्राय उम दा जोङो इन्डास्ट्रिखौ माने जों डेभलाप खाल‌ डेभलप लुबैनानै डेभलाफमेन्ट खा डेभलाप खालामनो थाखाय जोङो गोबां इन्डास्ट्रि गायसनगासिनो माने बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै दानस्रांनानै हा बबेबा हा फोथार गुवारखौ जों लानानै इन्डास्ट्रि गायसनगासिनो ओमफ्राय बे खो इन्डास्ट्रिनिफ्राय ओ जा वेस्ट ओंखारो गाज्रि बुस्थु बेफोरखौ जोङो दैयाव गारो बा जोङो हायाव गारजोबो। ओमफ्राय बेफोरखौ जों जाहाथे दैयाव गारा लाफासिनो बबेबा दाबसे जायगायाव माने उम मोजां माने जायगा थिनानै बे जायगायाव ज' खालामनानै दोनोबा मोजां आरोना।
माने साननो रोंनांगोन जों गावबो माने इन्डास्ट्रिनि मानसिफोराबो ओमफ्राय दा जोंबो बिफां गायनाया औ माने मेलला बिफां गाय दानफायो जोङो ओ दानफायो बाट गायनो रोङा आरोना ओमफ्राय जों निया माने फांसे बिफां दानफायोब्ला जों माने फांसे गायफिनबाथ' जानाय नोङाना बे जों फांसे दानफायोबा जोङो फांबा फांबा बाबो मिनिमाम गायथारनांगोन आरोना ओमफ्राय जों बिदिनो गाम गायनानै जुदि जोथोन लायोबा जों आ माने बिफाङासो जों अक्सिजेन होयो बिफाङासो माने एसे पलिउसनखो बिसोरसो होबथायोना ओमफ्राय दा बिफाङानो गैयाबा पलिउसनाथ' आरो बांसिनसो बांद्रायगोन ना स' जों बिफांखौ ओ जेसे हागौ गायनांगोन आरो माने ग्रिनारि खालामनांगोन जोङो। ओमफ्राय जों जों गावनो आरो माने प्लास्टिक पलि थिन बायदिफोरखौ जोङो माने हासार माने बायदि बिस गोनां हासारफोरखौ जानला मानला जों गारो हाफोरावबो दैयावबो
बेफोरखौ गारनाङा जाहाथे जों माने बेफोरखौबो माने जानला मानला गारा लाबासिनो बबेबा दाबसे जायगायाव थि खालामनानै जोङो ओ दोनोबा मोजां आरोना माने जों दैखौ दै दैयाबो जोंनि लाइफआव इमपरटेन्ट जों दैखौ भेलिउ होनो होआ माने दैयाव जानला मानला जोङो जाबोर जोथोर माने गेसाव गोफोन जों गारजोबो जोङो बबेबा जायगायाव माने गोथै बिदि जुनार माबा माबि थैना थायोबा जों बेफोरखौबो दैयाव गारहरो बेफोरखौ जाहाथे जों गारा माने फबना दोननांगौ आरो ना ओमफ्राय बे दैखौनो ओमफ्राय जोङो खायसे माने खायसे मानसिफोरा बे दैखौनो लोङो ओमफ्राय बेनिफ्रायबो गोबां बेमार बेराम जायो आरो ना ओमफ्राय आबहावानि आबहावानि गेजेरजों बार बारा गुबुंले माने गारि मथर मथर इन्डास्ट्रिनिफ्राय ओंखारनाय माने बारहावायाबो गाज्रि बाराबो बारहावायाव मिलायनानै माने गाज्रि खालामो ओमफ्राय बेखौनो जों दा बार हां लागासिनो बेनिफ्रायबो बेराम जायो आरोना जाहाथे बेफोरखौ जोङो खमायो माने बांद्राय जों डेभेलप खौ लुगैनानै माने गावनिनो खहा खालामगासिनो आरोना देहानि औ माने जोङो बेफोरखौबो नायनो रोंनांगोन ओमफ्राय जों बिफां लाइफां दानफायनायनि जाउनावनो दिनै आरो बांसिन माने पलिउसन खालामनायनि जाउनाव दिनै माने क्लाइमेट सेेन्ज जादों क्लाइमेट सेेन्ज जानायनि जाउनावनो माने अखायाबो माने नांगौ टाइमाव अखाया अखाखौ जों मोनाखै आरो ना माने नांगौ बोथोराव अखाखौ मोनाखै ओमफ्राय जाय समाव माने अखा नाङा अखा हाया बे समाव जों अखा मोनगासिनो दा माने दाथ जोंनो नांगौ माने जाय समाव नाङा बे समाव मोनगासिनो आरोना क्लाइमेट चेन्जनि जाउनाव आरो माने ग्लबेल वारमिंआबो बारायगासिनो आवगोलथ एफा इदि गरमानो जायामोन दा बिफोरनि जाउनावनो माने गरमाबो बारायगासिनो ओमफ्राय थानो हायि गरम आरोना ओमफ्राय बांद्राय अखाबो गैया जाउनाव माने थानो हायै जादों मानसिफोरा माने जों बेफोरखौ माने बिफांफोरखौबो गायोबा जोङो ग्रिन लाखियोबा आरो पलिउसन खालामनायखौबो जों खमायोबा माने थिग माने थिग जाफिनगोन आरो ना माने एसे मोजांनि लामायाव फैफिनगोन माने